हेलौ।
औ हेलौ।
ओ। गोजोन सानजौफुनि नोंथां
गोजोननाय थाबाय नोंथां। लोगोसे नोंथांखौबो। जासि हरबाय। आङो दा जाखांनानै औ ओनथां आं दा एसे जा खांनानै रेस लानानै दं।
अ दा होमबा नोंथाङा ओरैनो दङब्ला जों दिनै होमबा बेफार फालांगिनि सोमोन्दै एसे सावरायजागोन नामा नोंथां।
औ नोंथां सावरायजागोन।
औ जेनेबा बेफार बिथाङा बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
आजिखालिथ बेफार फालांगि खालामनानैनो बहुद उम मानसि बा सुबुंफ्रा सलिनानै दङ नङा होमबा नोंथां। दा माने आथिखालनि मु गायाव ओह आथिमा-आथिखालनि मुगायाव सरखारि ओह साख्रि मावनायनिख्रुइ ओह बेफार फालांगि जेरै बेफार फालांगि होनना बुंनो लोगो मैगं थाइगं मुवा बेसा खारेननि फ्राय बैफोरदि गोबां दङ बैफोरखौ जोङो आरामनो मावनानै जानो
औ।
दा नोंथांनि साननायाव दा ओनथाङा बेफार फालांगिखौ ओह जोंनि लाइमोनफ्राबो जुदि ओह मावनानै गावनि जिउखौ राहा खुंलांनो हानायाव नोंथाङा माबाफोर बिनि सायाव बुंगोन नामा?
ओह जेनेबा बेफार फालांगियाथ आथिखालाव ओ जाय सुबुंफ्रा गामियाव बा नआव ओरैनो दङ बिथांमोना बेफोरख खौ माने मावनो आखायाव लानांगौ आरो बेफार फालांगिनि गेजेरजों माने गोबां गावनि थांनानै थानाय जिउआव गोबां रां खावरि आरजिनानै लानो हानायखौ नुनो मोनदों आथिखालाव जेरै टाउन सहराव जेनेबा मैगं ओ मैगं थाइगं जानाय लोंनायफोरखौ। ओ लाबोनानै फानफैयोब्ला गोबां जों लाब जेनेबा मुलाम्फा मोननायखौ नुनो होनदों।
औ नंगौ नोंथां जेरै जोङो दानि दा मुगायाव जोङो गावनाव हा मावनानै जानो थाखाय हा गैयाबाबो जों गुबुननिफ्राय खम बेसेनाव गामि ओनसोलाव थांनानै बायना लाबोनानै ओ टाउन सहराव जोङो बेफोरखौ बा रां बा जि रां एसे बेसेनखौ बार बायनानै जोङो फालांगिखौ मावनानै जानोबो हायो ज नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
औ
आथिखालाव औ बेबायदिनो औ आथिखालाव सुबुं अनजिमा गोबां जानायनि जाहोनाव माखासे ओ सुबुंफोरा ओ साख्रि बाख्रि नागिरबाबो जेनेबा मोननो हायाखै आरो ना बिथांमोना जेनेबा बेफोर बेफार फालांगि खालामनानै थांनानै लामायाव माने ओ रांखावरि आरजिनो हायो आरो
नंगौ नोंथां
औ जेनेबा नों नोंथांमोन जायगायाव बेफार फालांगिया आथिखालाव माबायदि सोलिगासिनो माने ओ बांसिन माबायदि बेफार फालांगिया सोलियो
जोंनियाव दा नोंथां बेफार फालांगि होनना बुङोबा दिनै गामियाव रावबो जोंनियाव बर' जोंनि आइजो बा बर' हिनजावफ्रा रावबो जिरनानै बा फावसायनानै थायाखै ओरै बायदि दि जोंनिया जाय
जोंनिया जायगायाव बा जोंनि गामियाव दा
ओरैबायदि देबल' मानो होनना बुंनो थाङोबा गामि जायनि न'खराव मैगं थाइगं दङ बैसोरनियाव बिसोरो थांनानै फैयो बायनानै खम बेसेनाव बायख'नानै लानानै थांनानै गावसोरो हाथाय बाजाराव गिदिंनानै फानहैयो दा बेजोंनो बिसोरनि न'खरफ्रा माने गोबां जौगासारनो हमदों जोंनि मेगनजों नुबोदों आथिखालाव माने बिसोरो गावनि आइथिं सिङाव गसंनानै दङ माने दा जों आंबो सानो दा बेखौ गासैबो बिसोरबायदि बिदिनो ओरैनो बेखाराव थानाय लाइमोनफोरा माखासे ओ सरखार साख्रि मावबाय, बा नागिरबाय थानाय समावनो नागिरबाय थास्लायस्लाय माने बै फोरखौबो गोसो होनानै जोंनि लाइमोनफ्राबो मावोबा आं साबसिन होननानै नुहुरो आरो।
औ आथिखालाव जोंनि बर' बिमाफोरा बर' बिमााबा बिमा बिफाफोरा खाथिनि सेन्टार मा खालामो गाव गावनि नख'रखौ माइ माइरं बायनानै मा खालामनो ओ उदैखौ थाखाय मा खालामो खाथिनि मैगं मैला बुथुम फानलाबायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना? औ आथिखालाव औ बर' बेफार फालांगि खालामग्राया बेसेबां
आङो जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि जायगायाव जोङो आङो दा जौसेयाव ओ गुजि जौखोन्दोखौनो माने जोंनि बर'फोरखौ जौगानाय होननानै आं सानगोन। मानो होनबा जों आंनि मेगनजों जोंनि मेगनजों जों जोंनि जायगायाव ओनसोलाव नुगासिनो दं, जे जोंनि बर'फोरा माबायदि फालांगि मावबाय दं। दा गाव गावनि आथिङाव गसंनानै गावनि न'खरखौ माबायदि सालायदों बैजोंनो गावनि गथ' गथायाइखौ फोरोंदों गावनि बिसि फिसा गावनि गासैबो न'खरनि नांगौमानि सुफुंजोबनो हानाय बायदिखौ आं नुहुरदों बिसोरखौ । दा बेनिखायनो आं सानदों माने आथिखालाव जोंनि बर'आ माने, फालांगि बेफार फालांगि होनायाव माने फावसायनानै थायाखै आरो नोंथां। दा
औ
दानो ज जायगायावबा नोंसिनि ओनसोलाव माबायदि दङ बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा? बेफार फालांगियाव
औ बेयाव आं जेनेबा मैगं थाइगंनि बेलायाव होनबा जोंनिया जेरै ओ बे जेनेबा औ बानलु सायावनो बानलु सिब्र' जेनेबा मैगं थाइगं थाइबें जिंखा बेफोरखौ गायनानै जोंनि खाथिनि अुरुनाशल हाजो अरुणचल रायजोआव माने बिसिनिथिं थ' एसेग्राब जायगा गैया नालाय मैगं थाइगं मावनो बेयाव माने लांनानै ओ फानहैनानै गोबां ओ थाखा फैसा खामायनायखौ जों नुदों आरोना। जेनेबा बानलु बानलु फोरखौ औ बुंलाय नोंथां
माने गाव गावनि हायावनो बिसोरो ओ जोंनि लाइमोन फ्रा माने मावनानै जेनेबा आसामनिफ्राय गुबुन हाद दराव बिसोरो फानहैदों बा बिसोरो हरदों आरो ना
औ औ
बिदिबाथ जों बिदिबाथ जोबोद मोजांनि खोथा आरो बेबायदिसो जानांगौ जोंनि लाइमोनफ्रा ओरैनो थास्लायस्लाय नङा होमबा ना नोंथाङा मा होनना सानो?
आथिखालाव माने थाखा फैसायानो मा जाजोब्बाय ओ गोनांसिन जाबाय आरोना बिनि थाखायनो जोङो आथिखालाव जिरायनानै थानाङा आरो लाजिनानैबो थानो नाङा बेखायनो ओआ बेफार फालांगिखौ मावनांगौ गासिबो जि खुनुआनो आथिखालाव ओ गुबुन गुबुन ओ मानसि जाथिनि मानसिफोरखौसो माने गोबां गोबां गिदिर गिदिर बेफार फालांगि मावनायखौ नुनो मोन्दों जोंनि जायगायाव ओ थिग बेसोरखौ ओ जोंनि जायगायाव हाबहोआलासिनो मा खालामनांगौ जों जोंनो गावनो गावनि जायगायावनो माने गुबुन जायगायाव थाङालासिनो बेफोर बेफार फालांगि खालामनानैबो माने ओ नखरखौ फोथांनानै लाखिनायाव गोबां हेफाजाब हो-होनो हायो आरो
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथांनि बुंनाया गासैबो नोंजोबगौ नोंथांनि जि बुंनाय बे गासैबो जोंनि लाइमोन फुरा थारैनो गासैबो जुदि बिदिनो गोसो सो होयोबा जोंनि लाइमोनफ्रा बेफार फालांगियाव जौगानायाव बारा सम नांनाय नङा होननानै आं सानो
औ गावनि नखरावनो थानानै माने गावनि नखरनि मानसिफोरजों जयै थानानै माने ओ बेफार फालांगिखौ मावोब्ला माने गुबुनाव थांथांनानै ओ हारसिं थाहैस्राय स्राय माने न'नि मानसिफोरजों गासैबो थानानै ओ बेफार फालांगि मावनानै गोजोननाय मोननाया एसे बेलेग जायो आरो आंनि मथेबा
औ नंगौ नोंथां नंगौ गावनि जायगा गावनि हारि गावनि गामियाव थानानै नङा होमबा? गुबुन जायगायाव ओरैनो एसे थांस्लाय स्लाय गोजानाव थांनानै बेमार आजारनिफ्राय गोजानाव थांबा नखरनि ओन नुयैया जाहैयो नोंगौना नङा नोंथां?
औ नआवबो थांब्रब फैब्रब खालामनो हाया बेनिखायनो जों बेफार फालांगि खालामब्ला नआवनो थानानै मा खालामनो हायो ननि मानसिफोरजोंबो लोगो मोनबाय नों गावनि रांखान्थि आंखालखौबो सुफुंनो हाबाय
नंगौ नोंथां आथिखालनि समाज बेनोसै रां थाखा फैसा नङाबाथ जिउआव गावखौ गोजौआव दावगालांहोनांगौआथ जोबोद खस्थ'सै दा बेनिखायनो बेफार फालांगियाव गोसो होलायनांगौ ना मा होनो नोंथाङा?
औ नंगौ नंगौ
आरो नोंथाङा बिनि सायाव आरो माबाफोर फंनैसो बुंबावगोन नामा?
बुंनांगौआथ इसेग्राब जेबो जाबाय जोंना होमबा
औ बिदिबा उनाव नोंथांजों रायज्लायफिनसिगोन ना मा होनो नोंथां?
औद खनो औ दे